नोंथां औ औ औ खोनादों
जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ औ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजान फुंबिलिनि
नोंथाङा दा मोजाङैनो दंना?
दङ दङ थारैनो मोजाङैनो दङ
औ नोंथाङा दा आंनो एसे सावरायनाय नि बेलायाव एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन थारैनो औ नांगौबादि सम होनो हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा सम होगोन होनना बुंबाय जेब्ला नोंथाङा दा जानाखि सोलोंथाय सोलोंथाइनि बेलायाव एसे फोरमायना होदों दो होनोमबालाय
औ औ थारैनो औ ओ दा जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि सुबुं माहारिनि थांनानै थानाय ज' एबा जोंनि जा जिउ खुंलांनायनि बेलायाव जोंहा सोलों थाया गोबाङैनो गोनांथार होननानै जों सानो नङा होमबा दा जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सासे सुबुंनो थांना थानायाव गोबां रोखोमनि खामानि मावनाय जेरैहाय साख्रि बाख्रि यानो जा बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि आबाद मावनाय बायदि बायदि रोखोमनि खामानि मावनायाव जोंहा सोलोंथाइया गोबारैनो गोनांथि जानानै फैयो नङा होनबा सोलोंथाइ गैयालाथ' जोंहा जिउआव गोबां रोखोमनि जेंनाखौ नुजाथिनो हायो नङा होमबा जिउ खुंनाय राहायाव दा औ औ। बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइ लानानै गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो जोङो नङा होमबा?
औ औ
होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइखौ माबादिहाय लानांगौ बेनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइखौ बायदि रोखोमै लानो हायो जों जोंहा फरायसालिफोराव थांनानै सोलोंथाइ लानाय आरोबा गेदेर गोलाव मानसिनि खुगानिफ्राय मोनथिनानै मोननाय बोसोनजों जोंहा सोलोंथाइ मोनो गुबुननि। खोनानानै जोंहा सोलोंथाइ मोनो नङा होमबा बायदि बायदि रोखोमै जों सोलों मोननो हायो दा थि बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइखौ होननानै बुङोब्ला। जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो लाइमोनफोरखौहाय फरायसालिफोराव थांनानै। सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बिजाब लेखा फरायनानै। फरायसालिमाफोराव ओ जोंहा गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि जौसिन फरायसालिमा बायदि बायदि रोखोमै जोंहा। ओ थाखो थाखो राननानै जोङो सोलोंथाइ लानाय नुनो मोनो नङा होमबा उन्दैनि गेदेर गेदेरनिफ्राय उन्दै उन्दै उन्दै ओरै नङा होमबा नोंथां
उम उम
दा बे रोखोमै जोंहा बायदि रोखोमै सोलोंथाइखौ लानो मोनो। दा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानोब्ला गोसो होनानै गोसो मागुर माहियै जोंहा सोलोंथाइ लानानै। लानांगौ मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लायाब्ला जोंनि। जिउआवनो आस' खान्दा होननानै साननो लानां जायो नङा होमबा। सोलोंथाइ गैयाब्ला बे रोखोम। सम जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइ लानाय समाव। ओ सोलोंथाइनि सायाव गोसो। गोसो होनानै जाहाथे गुबुन खोथा गुबुन बाथ्रा जोंहा गोसो होआ। सिनो थानाया मोजां मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानायाव। गोबां रोखोमनि हेंथाजों नुजाथिनोखौ नुनो मोनो जेरैहाय। जोंहा ओ फरायसा सासे फरायसानि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिनाय नुनो मोनो। जेरैहाय सासे फरायसाया ओ सोलोंथायाइ लानाय समाव फरायला बासिनो जोंहा मबाइलजोंनो नांथाबना थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेरे जोंहा मबाइल। जों गेम गेलेनानै थानायखौ नुनो मोनो ससियेल मिडियायावहाय नांथाबनानै एबा मुखुबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि सासे फरायसानि जिउआ गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा बे रोखोमै जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुङोब्ला मबाइला ओ मोजांबो बेराफारसें नायनो थाङोब्ला। गाहामबो नङाबा गाज्रिबो एबा ओ मोजां। मोजांबो दा मोजांनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा मबाइलाव आजिखालि आथिखाल गोबां रोखोमनि जोंहा हेफाजाब मोननो हायो नांगौ बादि ओ सोंलु नि फिननाय मोननो हायो नङासै होनबा नांगौ बाददि जोंहा। गोनां नुवा मोननो हायो अनलाइननि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव गोबां हेफाजाब। मोननो हायो दा बे रोखोमनि हा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव मबाइला मोजां। सालायनो रोंब्ला मोजां गाज्रि सालायोब्ला गाज्रि। नङा होमबा बे नोंथांनि ओ बाहायनायनि गेजेरावसो सोनारो दा बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइ लाना नै गेदेर गेदेर सोर खामानि मावनो हायो नङा होमबा एबा ज फुंसार जानायखौ जों नुनो मोनो गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लाना बायदि रोखोमनि जोंहा दिनै बिगियान मुगायाव गेदेर गेदेर ओ खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय बिगियानजों बायदि रोखोमनि मेसिन दिहुनाय बिगियानजों बायदि रोखोमनि गारि मथर मेसिनारि दिहुननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बे रोखोमैनो जोंहा गेदेर गेदेर गोग्गो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गेदेर गेदेर देहा फाहामगिरि इन्जिनियर डाक्टर ओ बायदि रोखोमनि फोरोंगिरि बायदि बायदि गेदेर गेदेर साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों दां औ दा सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा ओ गुबुन गुबुन हादोराव जों नोंहा सोलोंथाइ लानो थांनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि लाइमोनफोरखौ नङा होमबा नोंथां थिक बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि ओ जा जोंहा राहा फोरा गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा सोरबाया बबावबा थाङो सोरबाया बबावबा थाङो दा सोलोंथाइ लानो होनोब्ला सब खामानिखौ गासै खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइ गोनांथिथार नङा होमबा सब खामानिखौ गासै खामानिखौ मावनो नि थाखाय जोंहा बै खामानि मावनायनि सिगाङाव जोङो सोलोंथाइ लाग्रोथारनांगोन बै खामानिखौ मावनो थाखाय नङा होमबा थिग बेनिखायनो हा सोलोंथाइया गोनांथार बेनो जोंहा सोलोंथाइ गोनांथारनि जाहोना दा नोंथाङाबो आंनो ओ सोलोंथाइनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जाखिनि फोरमायलांदो बेफोर गासिबो जबो सैथो खोथा जाबाया नोंथां नोंथाङा जे फरायसालिनि फरायसानि बागै फोरोंलांबाय बा माव जानबुंनि बाहायनायनि बागै फोरमायलांबाय बेफोर गासैबो सैथो खोथाजों दा नोंथाङा सोंदों जे आंनियाव सोलोंथाइनि बागै दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो ओ सासे गथ' उन्दै जोनोम जानायनिफ्रायनो जा बियो ओ रायज्लायनायनि सोलोंनाय बा ओंखामखौ माबायदि जानांगौ बेनि सोलोंनाय गासिबो बाथ्रा बा गासिबो मावनाय दांनायानो जों सोलोंथाइ आरोना नोंथां औ जोङो उन्दै जोनोम जानायनिफ्रायनो गोबां बुस्थु बा गोबां ओ रोङै खोथाफोरखौ जोङो रोंबोबाय बा सोलोंबोबाय आरोना नोंथां औ थिग बेबायदिनो जों बिमा बिफाया ओ जोंनो फोरोङो दे ओ माबायदि रायलायनांगौ बा गेदेरखौ जों माबोरै मान होनांगौ बा उन्दैखौ जोङो माबोरै अननांगौ बेबादि जोंखौ फोरोंबोगासिनो थायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ
थिग बेबादिनो जोङो ओ सोलोंथाइ होनना बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो मोनथिखागौ जायो जे ओ जोङो फरायसालिल' फरायसालियाल' जेन जोंनिया सोलोंथाइ नङा सोलोंथाइ होनना बुंबाथाय जों जोंनि जिउआव जा सोलोंथाइ मोनो बा जोङो जा जोङो रोङै जा बाथ्रा बा खोथाखौ जों रोंनो मोनो बेनो सोलोंथाइ आरो ना नोंथां औ सासे ओ गियानि सुबुं बा जायनिखि गोरों सुबुं बे गोरों सुबुंनायाव जुदि जों माबाफोर गियान मोननो लुबैयोब्ला बेहाय जुदि जायनोखि गियान होगिरि बे माने बे आयदानि सायाव माने मोजाङै गियान गियान थानांगोन आरो ना नोंथां औ होमबासो माने जोंखौ फोरोंनो हागोन बा जों मोजां सोलोंथाइ मोननो हागोन आरो नों
औ औ नंगौ नंगौ
मोजां सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथाय ओ जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्रायल' बा फरायसालियाव थानाय फोरोंगिरि गिरिफोरनिफ्रायल' मोना जोङो जोंनि गेदेरफोरनिफ्रायबो मोननो नागिरो बा जोंनि उन्दैफोराबो जों गोरों जायो खायफाया आरोना नोंथां औ दा जेरै सोलोंथाइ होनना बुङोबाथाय जोङो फालांगि मावनायाबो मोनसे सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन फालांगि मावनोब्ला औ ओ जोङो जै ओमफ्राय जों जा ओ गभारनमेन्ट बा सोरखारि साख्रि नागिरनोब्लाबो जोंहा सारकारि साख्रियाव जुदि इन्टारभिउ हैनोब्लाबो बे आयदानि सायाव माने जोङो रोंखा राखा सोलोंथाइ लाखानांगोन आरोना गुबुननिफ्रायबाबो औ थिग बेबायदिनो जोंहा सोलों थाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा जेनेबा जोङो जिब जुनार फिसिनाय जिब जुनार फिसिनायाबो मोनसे सोलोंथाइ गोनां आरोना आयदाया जुदि जोङो जिब जुनार फिसिनायाव जुदि जोङो ओ अमा अमा फिसिनायाव जुदि जोङो अमाखौ माबायदिहाय फिसिनांगौ बा जोङो बेखौ लोमजाबा जों मा होनांगौ बेखौ जुदि बेनि जोङो जेबोआनो सोलों थाइ गैयाब्ला जोङो अमा फिसिनो रोंनाय नङा बा जों हानाय नङा आरोना नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो जोंहानिखि दा मेडिकेलनि डाक्टर होनना बुङोबाथाय ओ डाक्टरफोरा जुदि सासे ओ मा होनगोन बेखौ ओ मोनसे अपारेशन खालामोब्ला बे अपारेशन खालामनाया जुदि बिथाङा जुदि बेनि अपारेसननि बागै माने बिथां जेबोनो सोलोंथाइ गैयाबा ओ बेयो मायाबा हानांगौ मायाबा हाफ्लांगोन
औ
मानसि थिग बेबादि जायो आरो ना नोंथां बेनिखायनो औ जोङो बेनिखायनो मोजाङै गोरों जाखानांगोन रोंगौ राखा थिग बेबायदिनो डक्टरनिनो मोनसे माबा होबावनि आं नोंनो नोंथांनो जानखि सासे डक्टरा जुदि माबा मोनसे मुलिनि सायाव गियान गैयाब्ला जुदि खर सानाय जायानखि खर सानाय ब पेसेन्टआ डाक्टरनियाव औ थांनानै खर सानायनि मुलि बियोबा जुदि डाक्टरा जुदि खर सानायनि सोलायै जुदि उदै सानायनि मुलि हरोब्ला बेयो बे बेरामा माने हामनायनिस बांसिनसो गाज्रि जासिबावगोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायाददिनो आरोना जोंना सोलोंथाइया जोंनो जोबोद गोनां बेनि उनावहाय जोङो फरायनायनि बेलायाव होनना बुङोब्ला जोंनो फरायनायखौबो नांखागौ फरायनायनि बेलायाव होनना बुङोब्ला जोंनो जा फोरोंगिरिफोरा जोंनो जा फोरोङो बा जाय आयदायाव गासैबोथ मोनसे साबजेक्टखौनो सासे फोरोंगिरियानोथ गासैबो साबजेक्ट खौ फोरोंनो हाया आरो ना गाससिबो फोरोंनो हाया मोनसे आयदायाव सासे थाखायो गुब थाखाय थिग बेबायाददियनो थिग बेबायदिनो जोङो औ थिग बेबायदियनो जानाखि फोरोंगोन जेनेबा सानखान्थिनि फोरोंगिरिया सानखान्थि आयदायाव माने मोजाङै गियान बा मोजाङै मुखुब थानांगोन आरो ना नोंथां औ होनोमब्लासो फोरोंगिरि सासे जानो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो फोरों सोलोंथाइ होनना बुंङोबाथाय जोंहा गोबां सोलोंनो लागा दं बा जोङो अंगन बादियाव थांनानै जों अ आंहा क ख फोरोंहैयो ओजों सोलोंहैयो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो से नै थामखौबो जोङो अ अंगनाबादिनिफ्रायनो सोलोंथाइ मोननो हायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जाहाथुनाखि गियान गियानखौबो जोङो फरायसालिनिफ्रायनो बांसिन मोनखायो मानोना जोंनि फोरोंगिरिफोरानो गियाननि बागै बा माबायदि सनमान बा अननाय होनाय बेफोरनि बागै माने मोजां आखुनि बागै जोंनो सोलोंथाइ होखायो आर ना नोंथां फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरानो औ बेजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफोराबो गेदोरफोरखौ माबायदियै जोङो माथो होनांगौ माय रायदावनांगौ बेनि बागै जोंखौ सिखायखायोबा जोंखौ फोरों नोंथां औ औ थि बेबदिनो जोंनि सोलोंथाइ होन्ना बुङोब्लाथ जोङो बेखिनिखौ मिथियो जे जों माबा मोनसे सोलोंनो मोननाया जोंना सोलोंथायाइ आरोना नोंथां गुबुन मानसिनिफ्राय गोरों औ गुबुन गोरोंनिफ्राय गोरों मानसि बेाबा मोनसे मोनथिनायाानो सोलोंथाइ आरो औ बेखिनियानो नोंथां औ बेनि उनावहाय जोंना समानो समाबो जाबाय आरो ना नोंथां
औ औ समाबो जाना फैबाय नोंगौ नोंथांजों